औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
मोजां खोनादों ना आंनि
औ।
स्रां खोनादोंना एसे?
दा होमबा जोंना आबादनि सायाव रायलायनोसै नामा एसे?
औ औ मैगं गायनानै जोङो माबादि फालांगि खालामनो हायो बेबायदि ना?
औ।
जागोन दे।
दा जोंनि बर' समाज आव मैगं गायो होनबाथाय जोंनिया गुबै मैगंफोरा जाबाय लाइ लाफा
औ।
ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा बेसरबो गायो बेसरखौबो जाजायो।
औ जाजायो।
उम बेनि अनगायै आलु।
ओ बेखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो ओमफाय नोंसिनिथिंजाय मा मा मैगंया ओरैनो जायोदा?
औ बेखौथ' नायोब्ला नुगोन जो जाय जायगायाव एसे गोरान जाय गा दैज्लांफ्रावबो मैगं गायनो हायो, बेबादि जायगायावथ' दा दा समाव जिं खाफोर गायनो हायो लेस्रा भिन दि। ओ जोगोनार फोर गायनो हायो खुमब्राफोरखौबो
उम।
दैज्लां बोथोराव दा बेफोरखौ मावनाय जायो, आरोबा फाथोफोर गायो मैथा गायो। बेफोरखौ फाननानै माखासे न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो।
औ ओं। दा बेफोरखौ गायनाय समाव माबायदि गायनाय जायो बेनि बागै मिथियो नामा नोंथाङा?
औ बेखौ गायनो थाखायथ' जोङो जायगानि गोनांथि जाग्रोगोन गिबियावनो।
जोङो सिदोब दोब जायगाफ्राव जोङो बेबायदि मावनो हानाय नङा एसे गोरान जायगा नांगोन। बोरि हा नांगोन। जोङो हालेवग्रोनानै लानांगोन हाग्राफोर खौ साफा खालामनानैसो जोङो गायग्रोनांगोन आरो थिलियाव जिंखाफोर गायनो थाखायथ' औ जिंखाफोर गायनो थाखायथ' जोङो जोङो सां होनां गोन जोगोनारनि थाखाय सां बैसां लुनानै होनांगोन अब्लासो बिसोरो मानलानानै थायनो सुबिदाबो मोनगोन
औ औ थिंजायबो बिदिनो ओम मैथा गायो लोगोसे लाइ लाफायाथ' थाखोयोनो
ओ लाइ लाफाया थागोन जोंहा मेसें बोथोराव थागोन लाइ लाफाया
औ
अ लाइ लाफानि अनगायैबोथ' मेसें बोथोराव गोबां मे-मैगं थाइग गं गायनो हायो
ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो जिंखा मैगंफोरा नाफोरजों जानो मोजां जायो आरो ओमफ्राय लाइ होननानै बुङोबाथ' जोंना लाइखौ अमाजों जानो होनबा जा मोजां मोनखायो बयबो अमाजों जायो ओमफ्राय आर आरो मैथा मैगं होनबाथाय मैथाखौ अमाजों जायो नाजों जा जायो माने बैफोर मैगंफोरा बर'नि गुबै मैगं होनना बुंजायो आरो माने बय बो जायो नालाय बयबो मोजां मोनो बेखौ ओमफाय
दा बे दिनो औ दा बे मैगंफोर फालांगि खालामनाया नोंसोरनि जायगा फोराव एसे जौगानाय ना माबायदि
जोंनि जायगायावथ' मैगंनि बेफार खालामो खालामनाया बांद्राय खालामो होनबाथाय लाइ लाफानि आरो मैथा बेफोरनि बांद्राय जायो आरो आलु होननानै बुंनो थांबा आलुनि बागै बांद्राय खालामनाय नुवा आरो बिदि आबाद
नोंथाङा ओरैनो मा मैगङा नोंसिनि जायगायाव बांसिनै साबसिनै जायो? गायबाथाय आरो बेनि सायाव मिथियो नामा?
औ जोंनिथिंजाय मैगं बांसिन गायो होनबाथाय लाइफोरखौ बांसिन गायनाय नुयो मैथाखौ बांसिनै नुयो औ।
बेखौ होनबा बुरजा बुरजा गायै जानांगौ ना बिगासे बिगानै बेबायदि
आरो ओमफ्राय बिदि बिनि बादै आरो दस्रा गायनाय खौ नुवा आरो आलु
मुला मुला गायगोन मुला गायगोन नामा
मुलाखौबो बांद्राय गायसोआ एसेबां
औ मुला बिलाइखौबोथ' फाननानै फैसा मोनो आरो जोङो बेनिफ्राय बेदरनिफ्रायबो जोङो रां मोननो हायो
औ मुला बिलाइ होनबाथाय अनला ओंख्रि जानो बिराद मोजां मोनो आरो आं मुला होनबाथाय मुलानि बिलाइ बेनि गेजेरावनो खुमब्रा बायदिसिनाखौथ' होफाखानाय जाखायो मोनफ्रोमबो गायनाय समाव जे समाव जायो
आरोबाव जोङो दा ओ नायोब्ला नोयो गोबां मैगं थाइगंखौ जोङो न'आव बारि थायोब्ला गायनानै लानो हायो मोदोम फुलफोर गायनो हायो जोङो ओ खांख्रिखलाफोर गायनानै लानो हायो बारियाव
औ
बे न'खराव जानायजों लोगोसे जोङो फाननानै रां मोननो हायो न'खरनि आंखाल गोनांथिफोरखौ जोङो बेजों सुफुंना लानो हायो एसेबां सुफुंनो हाया ब्लाबो जों एसे एनैखौ सोंनानै लानो हायो नङा होमबा
औ मा होनना बुङो जोंहा बेफोरखौ बायनानैनो गोबां खरसा जायो नालाय बेनि सोलाय जोंहा जुदि गाव गावनो गायनानै लायोब्ला एसे हेफाजाब जायो आरो नङाबा दानि जुगाव बेसे बायनानानै जाबाय थानो नङा होमबा गासिबो बेसादफोरानो दा ना बांबोगासिनो दङ बेनि थाखाय आरो जोंहा दा ब बर'फ्रा गाव आबादारि होननानै सिनायथि जाखायो नालाय बेफोरखौ मावखानाया जेबो लस गैया आरो मावनो नांगौ माने माबा मोनसे ए जब मावोब्लाबो आबादखौ लांफानाया मोजां आरो ना
बयहाबो जों गामियाव थानाय बायदियै हा हुवा थाखायो एसेब्लाबो जोङो एसे जायगाब एसे जायगायावनो जों जानायनि थाखाय मावनानै लानो हायो आरो उम।
बेजों लोगोसे दानि सुबुंफोरा नाफोरखौबो फिसियो मोजाङैनो आबाद हिसाबै लायो आरो।
न'आव फुख्रि गिदिर बानायनानै
औ गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि फुख्रि गैसोआमोन फुख्रिफोरखौ दानफ्लं होनानै लामा दानना होनानै दै हाबसन होनानैनो बिदिनो फिसिनानै नाफोरखौ जायोमोन आरो। ओमफ्राय दानि दिनावथ' एसे माने ना फिसा बायनानैसो फिसियो नालाय बेफोर मोनसे आबादारि हिसाबै जाबोबाय आरो ना।
जोङो मेसें बोथोरफ्राव जोङो गोबावै जानो थाखाय जोङो मा मा मैगं गायबावो मिथियो नामा नोंथाङा।
ओ मानि सायाव होनदों नोंथाङा?
मेसें बोथोरफोराव जोङो गोबाव थिनानै जानो थाखाय मैगंफोर गायोबा।
दैज्लां बोथोराव?
औ।
औ गोजां बोथोराव मैगंआ जोंना लाइ लाफायानो बांसिन
औ औ थिनानै जानो थाखाय जोङो आलुफोर गायनाय जायोना
औ आलु गायो औ।
आलुफोरखौ गायदों आरो जोङो दालिफोर फैयो दालि
औ बेजों लोगोसे लावफोर खौबो थिनानै दोननो हायो जोंना
लावखौबो जों दोननो हायो। बेबादि जोंङो। थिनानै दोननो थाखाय आरोबाव जोङो केसारि दालि बुंगोन नामा बेखौ दालिफोरखौ जों सबाय सबायाइफोरखौ जोङो फोनानै न'आवनो जगार खालामनानै लानो हायो जोङो मटरफोरखौ न'आव फोनानै जोङो गोरान खालामनानै लाखिनानै उन समहालागै जानो हायो
ओं जोंनाव बेफोरबायदि ओ मैगं दङ नामा जाय मैगंखौ जोङो गोदो गायोमोन खिन्थु दासिम गायला आरो बेफोरबायदि मैगं दा खोनाफेरदों नामा।
बेबादि मैगंखौ दाबायदियाव ओ आंहा बारा गियान गैया।
औ।
नोंथाङा दा बुंनो हागोन बेनि सायाव-
गायो होनबाथाय जोंना दा गोदोनिफ्राय गायबोनाय मैगंफोरखौ गायो नङा होमबा जाय मैगंफोरा जोंनाव सोमजियो
औ।
बेनि बागैबो आरो माबायदि मैगं दङ जाय मैगंआ मिथिंगायाव ओंखारखानाय माने जायखौ गायाबाबो। जायो माने
औ रज'नाय। हाग्रायाव रज'नाय आरो रज'नाय गावनो गाव रज' रज'नाय जोङो फोआलासिनो रज'नाय।
औ।
बेबायदि मैगं होबा जोङो दिंखियाफोरखौ मोनो। आरोबाव जोङो मानामुनि मो नो। थास' मोनो। थास'फोरखौ जोङो बिबारबो जानो हायो बेनि ओ बिथ'राय, बिबार, बिथ'राय, आइथिं, बेदर थास'खौ जोङो गासैखौबो जायो।
उम।
फेंखाफोरखौबो जायो।
बेनि बागैबो आरो हाग्रानि मैगं दंबावोना?
एलांसि, मान्दे बेफोरखौ मोनो। सिबुं मोनो माइ माइनि बोथोराव।
माने बेनि बागैबो आरो जारि दंफां होननाय खोनायो आं।
जारि जारि बिफां औ बे बिफांखौबो जों जायो।
औ बेफोरनि औ बेफोरनि मैगंफोरा थ' गोबां मुलि बायदि ओ जायोना।
मुलि बायदि औ मुलिनि खामानि होयो जोंनि जानो हायो बेखौ मोजाङैनो। माना मुनिफ्राबो जोंनि उदैनि थाखाय मोजां खिफि बेन्दोंफोरा जेरै
बेफोरखौ जानाया जोंनि थाखाय मोजां मानोना बेफोरखौ गारनो नाङा आरो बेफोर जोंनि देहाखौ मोजां लाखियो।
बेबायदि मिथिंगायाव हारसिंनो रज'नाय मैगंफोरावथ' जों मुलि होनाय जाया। नेचारेल बियो।
औ अरगेनिक जानानै फैयो।
औ बेखौ जायोब्ला जोंनि देहायाथ' मोजाङैनो थागोन दानिया थ' गोबां मैगङावनो मुलि होनाय जायो मुलि नङाबा जेबो मैगङानो जालिया।
औ दानि हाफोराबो एसेबां माने मोजां नंला आरो जेराव हासार होआबाथाय माने बे हाया माने मोजां जाया आरो जेबो रज'वा माया बेफोरबायदि जायो आरो।
औ।
गोदोनि आरो दानि उम आबाद मावनायनि फार थिकखौ नोंथाङा माबायदि नुहरो?
गोदोनि आबाद मावनाया बांसिनमोन नाथाय दानिया एसे खमायलांदों। दानिया गोदोनि आबाद मावनाया नआव जानाय थाखायल मावोमोन बांसिनै। आथिखालाव जोङो बाजाराव फालांगि खालामनो थाखाय ओ जोङो आबाद खौ मावो आरो। जेरै जोङो गोबां मैगंखौ जोङो बाजाराव फानो दानिया। नआव गायनानै आरो जोङो हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौबो दानिया बाजाराव फानजोबो गोबां आइजो बर आइजोफोरा जोङो हाग्रानि मैगं। नागिरनानै
औ औ बेनि अन अनगायैबो गोदोनि माने आबादफोरा माने हासार होआलाबसिनो माने रजयोमोन नालाय मोजां आरो अर्गेनिक जायोमोन आरो दानिजों नायनो थाङोब्ला दानया हासार होनांगौ जाजोबो आरो जेरावबो।
मोजाङै मैगं। खौ गायनानै लानो हायोमोन औ औ दे जागोन दे औ दे।